औ खोनादोंना? औ होमबा आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै हरदोंमोन। औ आयदायानो जाबाय दैबानायानि सायाव आरोना। औ नोंथाङा एसे फोरमायगो हागोन नामा दैबारानि सायाव माबायदि खहा खालामदों दैबारनाया?
औ औ नोंथां हागोन औ
ओ गावनि मा जे दैमा बिनिफ्राय जेनेबा बिनि बिबाङा बांनानै दैनि बिबाङा बांनानै उसिनानै जेनेब्ला खाथि खाला गामि बा जायगाफोरावहाय ओ लोमसाव होयो जेनेबा गोबां खहा खालामो आरो बियो। दा औ बे दैबानाया जोंनि ओ गामिफोर बा नोगोरफोर बेफोराव गोबां खहा खालामो आरो जोंखौ।
औ
बे दैबानाफ्रा ओ बिदिनो गोबां जाहोननि थाखाय जायो जेरै ओ जोंनि बोथोर सोलाय नाय बा जोंनि बिफां लाइफांफोरखौ दाननाय ओ बिब्दिनो दै लामाफोराव बालाफोर फबनाय बेफोरबायदि बायदिनि थाखाय जोंना ओ दैबानाया जायो आरो जोंनि जायगायावहाय।
औ नंगौ नोंथां।
थिंबो दैबानाफोर जायो नामा?
जोंनिथिंथ दैबाना जानायखौ नुवा दैबाना जाया।
औ औ
औ
ओ ओ दा जोंथिंबो ओ दाख्लै खनसे जानानै थांबाय आरो। गोबां गिदिरैनो जानानै थांदों बे आं सानो माने जोंनिथिं दैबाना जानायनि जाहोनानो माने जोंना माथावरि जा दै बोहैग्रा लामा बेवहाय जोंहा बिफां लाइफांफोरखौ दानबाय बिनिफ्राय बेफोरावहाय जोङो बालाफोराबो जोंना फबफैबाय आरो दासान्दि जोंना ओ बोथोरफ्राबो सोलायबाय नालाय गोदोनि बायदि नंलिया अखा हाबाथाय एखे एखेबारे हाबाय थायो हायाबाथाय हाया बेफोरबायदिनि थाखायबो जादों खोमा सानदों आरो आङो।
औ
दा नोंथाङा बेयाव दैबाना जानायनि जाहोनफोरखौ नोंथाङाबो माबाफोर सानो नामा?
औ नोंथां दैबाना होनबाथायथ बेबायदिनो नोंथाङा दा जेरैबायदि फोरमायदों दंफां लाइफां दाननायनि थाखाय बांसिन जों बेफोरनि थाखायनो जानायखौ नुयो आरो आबहावा गुबुंले जानायनि थाखायबो माने अखा बांद्राय हानानै बिनिफ्रायबो दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरैबायदि दायो इडासट्रिफोर आरो गिदिर गिदिर बिल्डिं खौ लुनाय जादों बेवहाय माने गोबां हाफोरखौ जावनांगौ गोनां जादों बे हाव हाफोरखौ जावनायनि जाहोनावबो दैबाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो नङा होनबा आरो बेफोरबायदि जोङो हा जावनाय बा दंफां लाइफांफोरखौ दाननाय बायदिखौ जोङो एसे खमायनानै आरो हानाय मानि अबानो जोंनि माने बे दैबाना जानायनिफ्राय जों बारगनो हागोन बायदि आं सानो आरो आरो जोंनि ओनसोलावथ दासि म बेबायदि दैबाना जानायखौ जों नुवाखै मानो होनबा जोंनि ओनसोला माने एसे गोजौ नालाय जायगाफोरा आरो बेबायदि जायगा गोजौ ओनसोलावथ जाया आरो इडास्ट्रिफोर फोरबो जोंनि बिल्डिंफोरबो बेबायदि जोंनि ओनसोलाव बारा गैया माने बिनि थाखाय जायाखै नामा सानदों आं
औ औ नोंथां बिबदिनो बिफां लाइफां दाननायाबो मोनसे गोबां गिदिर जाहोन होननानै आं सानो आरो मानोना जोंना दैमा सेर सेरावहाय जाय बिफांफोर थायो बेफोरो ओ मा होनो बियो माने बिनि बिफांनि रोदाफोरा जोंहा ओ हाखौ गोरायै हमथाना लाखियोना
औ औ
औ दा बे हा गोरा हमथायोबाथाय जोंहा दैयाहाय हाखौ खुरखानो हाया आरो बिनि थाखायनो दैया ओ गावबागाव गावनि लामाजोंनो बोहैलाङो आरो
औ नंगौ नोंथां
औ आरो दै बानानि जाहोनावनो जोंहा गोबां माने खहाफोर जायो जोंहा जेरै ओ जोंनि बियो आबादफोरखौ खहा खालामलाङो माइ गायखांनायफोरखौबो बियो गाज्रि खालामलाङो न' न' बां बिदिनो गोबां लेथ्रा जायो आरो न' फोरां न' बांफोराबो
औ जिब जुनारफोराबो थानो जायगा गैयै जायो नङा होनबा औ
आरो जोंहा बियो जोंनि ओ दैबाना जायोब्ला जोंहा गोबां बेरामफोरबो जानायनि जोंहा ओ चान्स थायो आरो जेनेबा बियो गाज्रि जायगाफोरनिफ्राय फैनानै बियो जेनेबा गाज्रि मुवा बेसादफोर लाबोफाला बायसिगोन बेवहाय बिनि जोङो न' खाथिफोरावहाय जमा जालांसिगोन बे जमा जानायनिफ्राय जोंहा ओ गोबां बिदिनो बेरामफोर सोमजिहोनो हागोन गौ आरो बियो औ बियो जोंनाव जेनेबा कलेरा टाइफयड ओमफ्राय बेबायदिनो हेपाटाइटिस बेफोरबायदि बेरामफोर जाहैयो आरो जोंहा आरो बियो औ आरो थाम्फैफोरबो सोमजिहोयोना बियो माने गाज्रि थाम्फै फोरा बिब्दिनो लेथ्रा जायगायाव बानानै जोंखौ मानसिफोरखौ अरसिगोन बेबायदिनिफ्रायनो जोंहा ओ मेलेरिया औ देंगु बेफोरबायदिफोर जायो आरो दा बेयो माने मोनसेल' नङा आरो बिनि गोहोमा गोबां बेलेग बेलेग। ओ फारसेथिंनिफ्राय जोंखौ देहा माने जोंनि जिउखौ खहा खालामो आरो। औ औ नंगौ नोंथां दा आरो बेखौ जोंहा होबथानायाबो जोबोद गोनां आरो जोंहा दैबानाखौ। जेनेबा जों ओरै दंफां लाइफांफोर गायनो हायो माथावरिफोरावहाय।
औ
बिदिनो हाजोफोराव हा खुरखानायखौ ओ खमायनो हायो आरो। मानोना जेब्ला हाजोआव हा खुरखायो होमबा बे हाफोरा जोंहा दैजों फैफानानै दै ओ लामाफोरखौ फबफैयो नालाय।
औ नंगौ
औ बेफोरखौ खमायोब्ला जोंहा दैबानाया एसेबाबो होबथानो हागोन खोमा होननानै सानदों आरो आङो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा ओ औ औ नोंथाङा खोब मोजाङै फोरमायलांदों। बाय नङा होमबा दै बानानि सोमोन्दै आरो मानि थाखाय बेफोर जायो बेफोरनि जाहोनफोरखौबो खोन्थालांबाय। आंबो बेखौनो एसे खिथानि ओ दैबानाया याथ' जोंनि मेन दैबाना जानायनि कारनानो जाबाय जोंहा बेबायदि जोङो हाफोरखौ माने गोथौ गोथौ जावनाय।
औ औ
फोरनि थाखाय दैबाना जानायखौ जोङो बांसिन माने जायगाफोरखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ जेरै एगजामपोलाव जोंनि गोबां जायगा दं ओ बेबायदि दा माने गिदिर गिदिर ब्रिजफोरखौ बानायदोंबाबो माने बेवहाय माने जावनायनि थाखाय हाफोरखौ जावनायनि थाखाय माने दैबाना जानायखौ जों बांसिन नुनो मोनो। नङा होनबा? एसे अखा हाबानो माने दैबाना जायो बेबायदि जों नुनो मोनदों। आरो दंफां लाइफां गैयैनि जाहोनावबो गोबां जादों मानोना दायो माने ओ ओरैबायदि जाना फैद माने दंफां लाइफां बिफां फोरखौ माने गायनायानो जाला। बेबायदि जाना फैदो आर ना माने जोङो जुदि दं दफां लाइफां जुदि दानोबा माने गायनांगौबो आरोना आरो गायबाबो जाया। बेखौ जोथोनबो लानांगौ जोङोबासो जागोन माने।
औ
आरो बेबायदि बांसिन जुदि जोङो ओ दंफां लाइफांफोरखौो गायालासे थायो बा बेबायदि ओ इन्डास्ट्रिफोरखौथ' जोंनो नांगौ जायो र'। कम्पानिफोरखौबो नांगौ जायो बिदि होननानै ओ जेरै जोङो ओ गामि ओनसोलफोरावबो बा जेराव मेराव जोङो इनदा रिफोरबो जुदि खुलियोबा ओ हाफोरखौ गोथौ गोथौ जाव बा माने बेबायदि खालामोब्ला माने आरो दा फैबाय थानाय समफोराव माने बांसिन जों दैबानाखौ नुनो मोनगोन बायदि आं सानो आरोना।
औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो बेफोरखौ ओ माने एसे खमायनांगौ आरो जेसबांखिनि जावदों माने माने बिनि गेजेराव माने फब नांगौबो आरो ना हाफोरखौ जेरै हा जावनायफोरखौ फम नांगौबो बेबायदि खालामबाथाय माने दैबाना जानायनिफ्राय एसे जोङो रैखा मोनगोन बायदि सानदों आर ना आरो दैबाना जाबाथ नोंथाङा दा फोरमायलांनाय बायदिनो गोबां रोखोमनि खहा जायो आबादनि आबादाबो गोबां रोखोमनि खहा जायो आरो बेजों लोगोसे जिब जुनार मानसिफोरबो थानो नो जायगा गैयै जायो जानाय लोंनायनिबो औ आरो जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरनि नि थाखायथ आबादानो गाहाय बे आबादखौनो जुदि जों मावना लानो हाया उनावहाय माने जोंहा जोबोद थानो थाखाय थांना साम थाखाय जोबोद माने प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनो
औ औ
थाखायाय माने बेबायदि दैबाना जानायफोरखौ जोङो एसे होबथानो नाजानांगौ आरो बेनि सायाव आरो आरो गोबां रोखोमनि बेमार आजारखौबो जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा आरो बेबायदि दैबाना जाबाथाय म मोनि मोदोमाव एलारजि जानाय बायदि बेमारफोरखौ जों जों जानायखौ नुनो मोनो नङा होनबा आरो औ थाम्फै थाम बैसोरनिफ्रायबो गोबां रोखोमनि बेमारफोरखौ जानाय नगिर जङो आरो बेबायदि बेमार जाबाथाय माने सन लाङो आरो ना जे सासेनि जाबानो आरो गुबुन फनसासननि जानायखौ जों नुनो मोनो आर ना आरो जे ओनसोलावनो माने गासैनिबो माने बे बेमारफोरखौ जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बेफोरखौ जोङो होबथानांगौ नङाबा माने थांना थानाया माने जोबोद गोब्राब जानानै फैदों दानि माने आथि खालाव औ आरो थिग बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावथ जेनेबा दासिमथ बेबायदि नुवाखै होमबाबो इयुनाव जेनेबा बेफोरखौ नुयिबायायदि जोङो दंफां लाइफांफोरखौ गायनांगोन आरो गायदोंबो गायनायखौबो नुदों औ आरो दाथ गोबां ओनसोलफोरावनो जोङो रादाब बिलाइनि गेजेरजों नुगासिनो मिथिगासिनो जे गोबां रोखोमनि दैबाना जादों नङा होनबा
औ औ
औ हबा नोंथाङाबो एसे आरो फोरमायबावगोन नामा नोंथां
औ दा दैबाना जानायाथ मिथिंगानि मोनसे जाथाय जाहैबाय बेखौ जोङो थानायखौ जोंनो आगान सुरनांगोन आरो जोंनो माने रेसपनसिबिलिटि लानांगोन आरो जोङो जेनेबा सरखारफोरखौल नेनानै बा जोङो मिथिंगाखौल जोङो दाय होनानै जानाय नङा आरो बेवहाय जोङो जेनेबा गावनो ओंखारनानै एसे मोनसे हाबा माबाफोर मावनांग हाबाफोर मावनांगोन आरो जेनेबा जोङो बिफां लाइफां गायनांगोन जोङो दै लामाफोरखौ मोजाङै गोथौयै जावनानै दोननांगोन बेफोरबायदिनो आरो दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नै
औ औ होनबा जोंनि दिनैनि बे दै बानानि सोमोन्दै सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो गोदान मोनसे आयदा लानानै सावरायबावनोसै नङा होनबा नोंथां? औ दे गोजोन्थों औ।